हेल औ खोनाबाय खोनाबाय दे औ खोनादों। खोनादों खोनादों हेल।
हेल
हेल खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङ जोङो मोनसे एसेयावनो।
अ जागोन दे मा टपिकनि सायाव रायलायनो नोंथाङा डिसकास खालामदों सेलेक्ट खालामदों।
अ
अ सावरायजागोन सावरायजागोन ओं।
थ होनब्ला। आं नोंथांनियाव सोंग्रोनोसै जे जोंनि बर माहारिफोरा नोंथांमोननिथिं। मा रोखोमनि गाननाय जोमनाय गानो आरो माबायसा गानो आरो। माबायसा थायो बिदिनो सोंनोसै आरो आं नोंथांनियाव नोंथाङा एसे। फोरमायना होदो।
जागोन दे जागोन दे सोंजागोन।
औ दे।
हेल'
औ
अ खोनादों खोनादों हेल'
मा नेटआ एसे प्रब्लेम होगासिनो खोमा मोजां नेट नाङाखै
अननेटआ एसे प्रब्लेम होदों आंलै।
औ
हेल।
हेल औ खोनादों।
औ खोनादों दे खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों दे। दा नोंथाङा मा मानि गाननाय जोमनायनि बेलायाव मा मा आयदानिखौ सोंनो नागिरदों नोंथाङा दा कुइसन खालामनो
अ बिदिनो बर' माहारिफोरा माबायदि गाननाय जोमनाय गानो बिदिनो आरो ना माने माबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ मा माखौ बर' माहारियाव नोंसोरनि दायो लुयो बनायो बिदि
अ अ अ जागोन दे
औ
बर'फ्राथ' माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गाव गावनो गाव माने नांगौ जिफोरखौ गावनो गाव दानानै लायोमोन आरोना ओमफ्राय दाबो माने जोंनि माखासे आइजोफोरा गावनि गोनांथि जानाय जिफोरखौ माने दानानै लायो आरो बैफोर गोनांथि जानाय जिआव बाहायनाय माखासे खुन्दुं होनो ना दिरुं होनो बेखौ माने इन्दि फि निफ्राय बा इन्दि बिलाइनिफ्राय बिसोरो बै फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ दिंहुरनानै बिसोरो थावख्रि बा माबायाव थुननानै आराम बिसोरो बे खुन्दुंखौनो बाहायो आरोना आरो बे खुन्दुं बर' जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानाय बाहायोमोन गोदो गोदायनि दिनाव खिन्थु माने आथिखालनि मुगायाव माने गोबां सोलायनायबो फैबाय नङा होमबा माने माखासे मिसिं दाब मिसिं आरो जि दाग्रा बायदि खौ गोबां माने आखाइजों दालायनांला माने मिसिंङानो गावनो गाव दायो आरो ना दानि जुगाव थ' बे बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जोंनि एरियायाव जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिफोराव माने बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानाया बिराद खमसै नङा होमबा आरो बिनिनो खायफाफोरा बिदिनो दायो दा गोसो गोनांफोरा दायो ओमफ्राय बांसिन जोंनि जोंनि एरिायाव माने बर' आइजोफोरा बांसिन जि दानायखौ गारबाय माने माने नुथारलानो माने गामिफ्राव बांसिनानो नुखाला जि दानायफोरखौ
औ ।
आरो बिदिनो माने बिसोरो बाजाराव बा गलियाव मोननाय मेसें थानाय जिफोरखौसो लासै आरो बैफोर मिसिङाव दानाय आरो जिफोराबो जों बर' मानसिया दानाय नङा माने गुबुन हारियासो बैफोर जिफोरखौ दायो आरो जों बर'फ्रा बेखौनो समायना रमायना आगर होनायखौ जों बर'फ्रा ओ- बेखौनो बायसिगोन बेखौ बायसिगोन नालाय ओमफ्राय जोंनि बर' आइजोफोरा माने बायनानै मोनो नालाय ओमफ्राय अलसिया जालां दानो लुनो बाबाय ओमफ्राय बिदिनो गाव गावनि जोंनि हारिनि बा बर' हारिनि गेजेराव दानाय लुनाया माबोरैमोन मा आगरखौ जों सियाव एरोमोन आर'नायइयाव मा आगर एर आरो बेजों लोगोसे मा मा आगरखौ आरो माबोरै एरबा जायोमोन बैफोरखौ माने जोंनि बर' आइजोफ्रा मै दा आथिखालनि बर' आइजोफोरा माने बेखौ बावगारलांजोबबाय आरो हाखार मानो होनबा बेफोर आगरफोरा जोंनि सिफोराव एरनाय आगरा बिराद गोरा जोंबो माने बैफोर आखखौ आखिबोनो मोनबोदों माने बेखौ माने सानसे साननजों हानाय नङा गोबाव सम नांगोन बेखौ खालामनो थाखाय । ओमफ्राय बेखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने अलसिया बाय दि जालांबाय मानो होनबा रोंनानैबो रोङि बायदि जालांबाय मानो होनबा सोलोंबाथ' गाैबखौबो रोङो खिन्थु माने रोंनानैबो रोङि जादों मालायनि मोननायखौ माने बायनानैनो गावनो गाव गानबाय गावनो गाव देलायहोबाय माने जोंनि बिथिं जोंनि साइडआव बेबायदियानो आरोना दा हाल सला माने दा थासारिया खिन्थु जि दानाया दायोब्लाबो सोरबा हान हानद्रेडआव मथा मथि टु पार्सेन्ट थ्रि पारसेन्टआ जोंनि एरियाायाव दायो माने बांसिनानो दाला माने खम दामावनो आथिखालाव बायनानै मोनो मोजां मोजां बुस्थु बेखायनो माने ओ जोंनि बर'फ्रा दानाय लुनायखौ माने गाराखै गारनाया खिन्थु माने बाबाय आरो ना दानि लुनाय मे जेबो सोमोन्दो गैला बायदि जाना दङ माने बुस्थु दा नोंथां नोंथांनि एरियायाव बा नोंथांनि जायगायाव जि दानायनि बेलायाव माबायदि डेभेलप जादों बा जायाखै दा नोंथाङा ओ- बिनि सायाव ओ- एसे फोरमायदो ।
थ' अब्ला आं बुंनोसै बर'नि दानाय जोमनाय गाननाय बिदि होनोब्लाथ' जोंनि बर' सिनायथिया जोंनि बे आर'नाइजोंनो जायो नङा मासे?
उम ।
औ । नङा होमबा? आर'नाइफोरजोंनो जोंनि बर' माहारिया सिनायो जेरै सिनायजायो जेरै आर'नाइ दख'ना हिन्जावफोरनि थाखाय आय दख'ना बिदिनो ब्लाउस सारि आरो फालियो ओमफ्राय जोंनिथिं ओमफ्राय जोंनि हुवाफोरनि होनबाथ' बे गामसा आरो आर'नाइ बिदिनो जोंनि बर' माहारिया बिदि दख'ना आरो गामसा गाननायनि जो-जो- बिदियैनो जोङो बर' होननानै सिनाय सिनायखि मोनो आरो द' होमब्ला जोंनि थिंथ' बिदि दानाय दानाय लुनाय होनोब्लाथ' गाननाय जोमनाय बर' माहारिनि होनोब्लाथ' आथिखालाव दानिया गोबां जुगावनो नुनो मोनला जे जोंनि बर' माहारिनि सेंग्राफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा रावबानो जोंनि साइडथिंहाय बिदि सि दानाय एबा बिदि माबाफोर एरनाय बेफोरखौथ' नुुनोनो मोनला स' आगोलावथ' गोबां रोखो खोमनि नुनो मोनोमोन जे सिख्लाफोराबो बिदिनो दायोमोन। बिदिनो न'आव सि हारि सोंनानै बिदिनो जमा जमा सोंनानै सियारि दायोमोन बिदिनो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयोमोन आरो बिदिनो दख'ना हा लांगा दख'ना दख'ना बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि दख'ना थ' आथि खालाव बेफोरखौ जोङो नुोननो मोनला आरो गोमालांजोबबाय। थ' होमब्ला जोंनिथिं थ' बिदि गैलानो नुनो नुनो मोनला । आथिखालाव आरो गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय दर्जिफोर बिसोरनियाव सो थाङै-थाङै बिदिनो गोबाङानो माने बिसोरनियावसो थांनानै बिदि सिथाब हैनाय बिदि बायहैनाय बिदि खालामनोसै आरोना थह जोंनि बर' माहारि बिदि दखान दखानफोराव नुनो मोनोसै आरो ना जोंनि बर' माहारिनिफोराव फोर खम दि गान जोमनायफोराथ' बांसिनानो खौहाय हाथाय बाजाराव थांनानै बिदिनो बायो बिदिनो बाय हानोसै आरोना जेरै न'आवहाय सिथाबला बिदि दानानै गानला बिदि आरोना थ' जोंनि जोंनि आथिखालाव थ' बिदि दानाय मानाय बिदि जुगानो गैला गोमास्राबाय जोंनि साइदथि नुनो मोनस्राला माने गैस्रालानो थ' नोंथां मोननिथिंलाया बिदि साननै साथामसो बिदि माने साफा सानैसो नुयो नामा दानायफोर?
औ सासे सानैखौ दानाय नुयो खिन्थु माने मेक्सिमाम बेराद खम।
अ जोंनिथिंथ' इदिनो बुंजायो जे मेक्सिमाम गैस्राया औ एक्स'आव सासेबो गैस्राया।
आदसा जोंनियाव दङ दंनायालाय गैद्रायै नङा माने। मा होनो गावसोरनि बिदि दख'ना माबा मिखौ दाया माने बिसोरो गावनि जनि फालि बिहु फालि बा आर'नाइ फालि बेफोरखौब' माने गावसोर बानायना लायो आरो ना। गावसोर मान अडिलिं बानायना लायो आगर गुबफोरखौ बानायना लायो। ओम
दानियाथ' आरो हा मा बुंदोंमोन नोंथाङा औ
गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ नोंथाङा माबायदि सानो माने ओ दानाय लुनायनि बेलायाव।
थ' गोदोनि फारागथि होनोब्लाथ' जोंनि बर' माहारिफोरा जोंनि बे आबै आबौ बिसोरनि जुग जुगमोननाव गोबां मोजां मोनो आरोना स' बिदिनो दानाय लुनाय होनोब्लाथ' बिदिनो दानाय लुनायाव जोङो गोबाङै जमा जमायै आबौ आबै मामा बाबा बिदिनो जमा जमायै जोङो रंजा खुसियै रायज्लाय रायज्लायनानै बिदिनो जयै जयैहाय बिदिनो गोबां माने टाइम स्पेन्ड खालामनानै बिदिनो दायो मायो आगर एरोमोन आरो। त आगोलनि जुगा मोजांमोन आरो दानि जुगखौथ' आरो मा बुंनो गासिबो बेस्थ' जाजोब्बाय आगोलनि जुगफोरखौनो बावगारलांजोबबाय आरो। दानियाथ' नोंथाङा मिथिखायो जे आथि दानि जुगनि मानसिफोरा माहा बेस्थ' थाजोबो आरो माबोरै आरो गोदोनि जुगनि मानसिफोरा इदि आरोना
औ थ' होमब्ला जोङो बिदि नोंथांमोननिथिंबो जेरै बिदिनो दायो जोंनिथिंबो बेरैनो दायो थ' दिनैनि सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिबाय जे नों दानि जुगाव माबायदि आरो आगोलनि जुगाव माबायदि आरो दानाय लुनाय गाननाय जोमनाया नोंथांमोननिथिं माथिं माबायदिहाय सोलियो आरो जोंनि थिंमबो माबायदि सोलियो ने नोंथां। त' होमब्ला जों दिनैनि सावरायमेलखौ बेसेयावनो दिन्थि दोनथ'सिदों ने नोंथां।
अ जागोन दे नेक्स्ट माबायाव लोगो मोनलायगोन दे।
औ दे होनोमबा गोजोन्थों दे।
औ जागोन दे औ।
औ